हेल'
हेलौ खोनादों
हा जोङो दिनै सामरायलायनोसै नङा होमबा
औ दे
जोङो दा गारि मथरफोरनि सायाव सावरायनोसै
ओं जायो
ओ गारि होनोब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि गारि दङ नङा होमबा
औ दङ
नों गारिफोरनि नाम मोनथिगोन ओरैनो
आङो
औ
गारिनि नामखौ आं बांद्राय मिथिया
अ जि मोनथिगौ बिखौनो खोन्थालाय
दे
ओ गारि होनोब्ला कार गारि थायो नङा होमबा
अ
बासकारि थायो त्राग गारि त्राग थायो जि सि पि पि सि बि आरो बाइकफोरबो थायो स्कुटि
औ सब थायो
औ आ बेलाय नोङो मोननैसो नाम बुं
गारिनि नामखो
औ
खोनासंनो बांदेर गोसावआव गैया
गोसोआव गैया ना
ओमहो
दायो दा कार गारिफोरा जोंनिया मा थायो एल्ट' थायो
अ दे नोंनो बुंदो होमबा
औ सुइफ थायो देद' थायो बेनिफ्राय एक्स इउ बि सेभेन हान्द्रेड
ओ
बेनिफ्राय आरो एक्सट्रा थायो दे बेनि बादै बो जोङो बेनि बादैनो जोङो महो सायलायो गारि गंसे होनोबाथ' जोङो खायसे खायसे गारिया साखा खब्रै साखा खबनै साखा खबै
अ बिदि थायो उम अ थायो
औ
जेनबा बे गारिखौ नों सलायफेरोबाय नामा
औ फेरबाय
ए
सालाय जाबाय सालायनायालाय गाखोनोमोन मोनाखै नोङो
गाखोनो मोनबाय बे माने जिटिपिखौ सालायफेरगोनना फेराखै
बिबदिथ' सलायनो मोनाखै
मा
ऐ कार फोरखो
आ औ
ओमफ्राय मा माखौ सलायनो मोनखो
आङोथ' ओरैनो बाइक स्कुटियाथ' सालायोमोन खाबाय बिनि बादैबो कार कारफोरखौ सालायनो मोनबाय आरो
औ ओमफ्राय आरो इनि बादै
अ
थावजो खारोना खारो गारिया
थावजो
थावजो खारोना
दैजो ओम दैसो खारा थावजोसो खारो थाव सोबासो गारियाबो खारबाय
औ थावसोबासो खारबाय अब्लाबो गारिनोबो दै दैखौ नांगौ जायो कारफोरनो
औ
उम
थाव गैयाब्ला मा जागौमोन गारिया खारगौमोन ना
थाव गैयाबा खारनाय नङामोन
औ बबे बा लामा गोजानाव थाङोब्ला जोङो थाव- थावफोरखौ बुरजा सोना ला गोनां जायो
अ जायो नङाबाथ' इयो लामा ससेयाव थाथ'नांगौबाथाय जोंनो खारनाय नङाना गारिया
खारनाय नङा अब्लाना थाबायना फैनांगोन
ओखाय बुरजा सोनांगौ जायो आरो
जायो आरो अथ' बे गारिया साखा खब्रै गोनां आरो बेखौ
हा
खानादोंना
माने बारा मोजां खोनायाखै मा होनदों औ खोनाबाय
औ दा गरम बोथोरावथ बिराद गरम जायो नङा होनबा
अ जायो
गरम जाखोबा जोङो गारि सिङाव थान्दा खालामामनो हानाय
एसि लागायो एसि खोनादो औ माने गरम गरमनि थाखाय थान्दा जानोबा थान्दा खालामबाय एसि लागायबाय औ दाथ' आरो गरम बो
आरो गारियाव जोंनिया फेमफाबो थायो फेमफा फेमफा दाङोब्ला मानसिफोरा दारि फैदों होननानै मिथियो
अ बेल होबाथाय बेलबो फेमफाबो नामा
बेेलबो फेमफाबो केमपाफोर होनगोनदां गारिनिखौ साइकेल बा साइकेल बा साइकेलबा बेल होसिगोमोन
औ साइकेलाव बेलहोबाय ओमफ्राय गारियाव आरो फेफा होनबाय
ए
फेमफाखौ दामना होबा गारि फैदो होननायखौ मिथिबाय
ने
औ जायो औ जायो
गारिखौ
खोनाबांआसै आं
औ
अ ओं
औ
अ लाइट नोङाबा जों मोना गुना सलायनो हायाना
मोनाफोर जों माने खस्थ' जायो लाइट गैयाबा गारियाव सलायनो हो
गारि सालायनानै फैसाबो इनकाम खालामनो हायो
औ हायो
औ मा नोंनिया बारा खोनाफैयाखै आंनाव औ हायो आरो सलायाव फैसा एनसाव खालामनो हायो
ब
नेटथ नांआखै बारा
आरो बिदिनो न'ख खोनादों न
औ खोनादों हेलौ बार खोनाबांआखै हो
बासकेटाव गाखोफेरनो मोनबाय गाखोनो मोजां गारिया
सब गोरियावनो गाखोनो मोनबाय आरो ना थेरनाव मोनबाय बास मोनबा गारि फिसाफोरावबो सब मोनजोबबाय हा
नोङो माथाव खालामनो हायो होन गोबां
आं बासाव बांद्राय गाखोनो हाया गोबायो माने लामा गोलाव गाखो नों हाया आरो ओरैनो ससेफोर गाखोनो हायो ओमफ्राय बांद्राय हाया ओं गोबायो बांद्राय हाया
उम
नोंसोरथ' गोबाया ना हा-हाखोनो हायो गारि फिसायावबो हाया
अ आङो गोबाया आं गाखोनो हायो
ए नों गाखोनो हायो' ए बांद्राय हाया ओमफ्राय स्कुटि बाइकफोरावबो दे ओमफ्राय स्कुटि बाइकआवबा जे मा होनो जे से लाङो एसे थांबाय थागोन आरो गारियावबा
ह नंगौ ना
ओं बाय गौबाथाय गाखोोब थानो हायो ओमफ्राय इदि त्रेन त्रेनवबो गाखोफेरबाय ओमफ्राय बेयाव बांद द्राय हाया
त्रेनावबो हाया
ओहो
अ आं माथ' जेबो मोना
आं मोनो हाया आरो गाखोनो बोरैबा माने खर' सानाय मोनजोबो गारि गाखोबाथाय
गाखोबाय गाखोबाय थाब्लासो हानाया जायो नो
ओं माने बै गारिनि बास ना थाव मोनामनाया
उम
बेखौनो बेखौनो हाया माने गन्थं हाबफैबाय थायो आरो खुगायाव
अ बिनि थाखायनो गोबानो ओंखारो आरो न
अ बि थावा उम गेसा खुगायाव हाबबाय थाबायना हायनो बोरैबा मोनदों
खायसे खायसे गारिफोरा एसे फुरुना जाब्ला बो बास ओंखारसोयो बिदिब्ला खर' गिदिङो
माने गारिनि माबाया बासना ओंखारनानै गन्थ'आव हाबजोबनानै इदिनो मोनामो आरो
औ औ औ
उम
अब्ला जोंनिया समाज जाथ'लायसिगोनबा दिनैनि थाखाय
अ दे जासिगोन अ ओं दे दे